हेल'! हेल'! खोनादों नोंथां?
हेल'! अ खोनादों ना नोथां?
हेल'।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
हेल'!
खोनादोंना नोंथां? हेल'!
अ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो।
औ औ नोंथां। नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोना बेनो
औ नोंथां दे।
दायो आं नोंथांनो फन हरनाय जाहोना बेनो ओ मोनसे आयदाखौ लानानै आं नोंथांजों दा एसे खोथा सावरायनो नागिरदों। सम होनो हागोनना नोंथां?
हागोन दे नोंथां, दे रायलाय।
औ आबाद, आबादनि सायाव लानानै आं सावरायनो नागिरदों नोंथां।
अ दे दे नोंथा दे।
बिदिब्ला जागायनोसै नङा होमबा नोंथां? अ। आबाद आबादा आबाद होनोब्ला जोङो जोंनि जि ओ नोंथां बेखौनो जोङो आबाद होननानै बुंनाय जायो। औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां दे।
खोनादों नोंथां? हेल'! औ औ। आबाद आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो दुब्लि फोथाराव जेखिनि औ। खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां।
हेल' अ अ अ अ औ औ नोंथाङा एसे साइदआव फैजागोन नामा नोंथां।
थांनि र' नोंथां।
खोनादों ना नोंथां।
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ।
दा जों आबादनि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथां।
अ दे नोंथां दे।
थारैनो नोंथां औ अ अ। दायो औ दुब्लि फोथाराव जि गायो फुयो मैगं थाइगं नङा होमबा। जों बेखौनो आबाद होननानै मोनथियो
ओम
दा आबादखौ जोङो मोननै बोथोराव मावनो हायो सरासनस्रायै दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर औ दायो दैज्लां बोथोराव गायनाय एबाद मावनाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो फारियै खुमब्रा जोगोनार जिंखा पटल बेनिफ्राय खांख्रिखला बेनिफ्राय बेनिफ्राय गुबुन गुबुन दंबावो जेरैहाय थास' नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो दा बेफोर जोंनि दैज्लांनि आबाद बे आबाद आरो बिनि मैखोम आबादा जाबाय माइ नामांथां बेेरावहाय जोङो दैज्लां बोथोर फोथाराव मावनाय जायो दा बेफोर आबादफोरनि गेजेरजों जोङो थांनानै थानो हायो बा बेफोरखौ जोंङ आबादफोरखौ मावनानै बे फोरखौ फाननानै जोङो रांखान्थि आरजिनायाव जोङो मा होनो मैखोमै जोंखौ हेफाजाब होयो ना होमबा नोंथां। दायो औ मेसेंनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो गोबांथां आबाद नो मावनो हायो जेरैहाय आलु मुला लाइ लाफा फालें सुखा बेनि अनगायैबो जोगोनार नङा होमबा नोंथां पानिलाव औ दा बेफोर जाबाय जोंनि मेसेंनि आबाद बेनि अनगायैबो जोङो बेसर सबाय सिबिं बायदिफोरखौबो जोङो मावफावनाय जायो। दा बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद
उम
मोनसे नागार हायि आबाद दा बेफोर आबादफोरखौ मावनानै जोङो न'खराव जानायजों लोगोसे रांखान्थि आरजिनायावबो जोङो मा होननानै बुङो बेखौ मैखोमै मदद होयो जोंखौ नङा होमबा नोथां रांखान्थि आरजिनायावबो। दा बेबायदि औ दा जोङो गाहाययै दायो खायसे खायसे बिथिङाव आबाद मावनायाव दैज्लां बोथोर एबा मेसें बोथोरावनो जाया मानो जोङो खायसे बिथिङाव ओ जों खस्थ' सैनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? दा दा दैज्लां बोथोराव जेरैहाय अखा बांखानि गेजेरजों जोङो गोब्राब नाजानानै आबादफोरखौ मावनांगौ जायो। दा खायसे ओ हाफोराव जोङो माब्लाबा गोरोन्थि मावफ्लाङो। मानिबाबो मावफ्लाङोब्ला जोङो बेनिफ्राय नांगौ बायदि जिबायदि आबाद बे आबादखौ जोङो ओ थिखांनो हाया। ओ नांगौ रोखोमनि जोङो हासार गैयाब्ला नांगौ समाव ओ अखा बा दै मोनाब्ला बा आबादफोरा मा जानो हागौ जोंङो नांगौ बायदि माने मोननो हाया आरो, नङा होमबा नोंथां? दा दा जोंनिखै बेबायदि रोखोमनि आबाद मावो। बेनि बेनि अनगायबो दैज्लां बोथोराव जोङो मोननैसो मैगं थाइगंखौ मावबावो जेरैहाय ओ मैथा नङा होमबा ओ औ। बिदिनो फाथो औ।
उम
दा मैथा होननानै बुङोब्ला जों मोननै रोखोमनि मोननो हायो। मैथा गो गोखै आरो मैथा बांगाल औ नोंगौ नोंथां। दा बेफोरो जोंनि आबाद आरो बे आबादफोरखौ मावनानै जोङो थांनानै थानो हायो। दा बे बेनि अनगायैबो नोंथांमोननिथिं आरो गुबुन गुबुन आबादफोर मावनो हायो नामा बा बेनि सोमोन्दै एसे फंनैसो बुंनो हांगोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। जोंनिखैयैथ' सरासन ओमफ्राय आबादा बेनो गिबियावनो जोंनाबो माइआानो माइआानो जायो। ओमफ्राय नोंथां बुंनाय बाय दिनो बिदिनो दैज्लां बोथोराव मावनाय बिदिनो खु खुमब्रा खांख्रिखला बे फोरनो ओमफ्राय ओजों थास' थाहैबाय थासुमलि बेफोरनो मेन सोनारो आरो जोंनि जायगायावबो।
औ औ
लोगोसे आरो भिन्दि, पटल ओमफ्राय आरो दैज्लां बोथोरनि ओ ओजों दङ जिंखा
औ
बेफोरनो आरो नोंथां।
ओ बेफोर औ बेफोर खौ गायनायाव ओ रांखान्थि बिथिङावबो जोंना ओ माने गोहोम गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां? रांखान्थिनिबो गोनांथि थायो औ औ दा औ औ जेनेबा हासार बायनाय बा एम्फौनि मुलि औ आथिखालाव जेनेबा मोजां फिथाइ मोननो थाखाय बा मोजां आबाद मावनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन मुलि बा हासार फोर होनाय जायो नङा होमबा नोंथां? दा बेफोराव जोंहा रांखान्थियावबो एसे गोनांथि जायो। दा बेबायदिनो औ
रांखान्थियावथ' गोनांथि जाखायो नोंथां।
जाखायो औ दायो आं बिनि गेजेरावनो आबाद
औ
माइ आबादनि सोमोन्दै फंनैसो खोथाखौ मिथिनो लुबैदों जेनेबा। ओ माइ आबादखौ जोङो गोदोयो जेरैबायदि मावोमोन नङा होमबा नोंथां? जोंनि जेरैहाय मा होनो गावलिया। एबा जोंनि लकेलाव मोननो हानाय जोलै। नंडा़ होमबा नोंथां? माइनि जोलै जेरैहाय जोङो ओ बायसुमतियानो बुं बा जोसायानो बुं बा माइ ब्रा बुं बा खर्मा नङा हबा बेफोर?
औ-औ।
आबाद माइखौ जों गायोमोन दा बे फोरबायदि माइ आबादफोरखौबो जोंनियाव इसिबां नुनो थांलिया माने नोंथा नामबा गोदान-गोदान।
गोदान गोदान बे सरखारि दोरोङारिजों सरकारि बिगियाननि गेजेरजों दिहुनो लाबाय नालाय गोदान-गोदान माइ जोलै। लाबोनानैनो बेफोरखौ मावनाय जाला आरो दानिया।
मावनाय जाला औ दा जोंनिखि बि खौ नुनो थांला। नोंथांमोननिखिबो बेबायदि गैलिया नामा नोंथां?
जोंनिखैबो गैला दे नोंथां बिदिया। गोदान-गोदान इदिनो
उम।
माइ जोलै ओंखारबाय थायो बोसोरैनो होनजायो आरो।
औ। दा बे बिथिङाव माबायदि बो माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा जेनेबा? गोदोनि माइ आबाद मावनायजों आरो दानि माइ आबाद मावनायजों जेहेथु ओ दानि जे माइ नङा होमबा? ओ गायनाय बेफोर जेरै सोलायबोबाय माइनि जोलैया। दा बेफोराव नोंथां ओ माने सोलायनायखौ नुनो मोनदों नामा माबायदि?
बेफोराव सोलायनाय नुनो मोन्दों। गोदो बारा माइखौ इदि बुरजा मोनामोन आरो दानि गोदान मुगानि बे माइआ एसे बुरजा मोनो आरो बिघाफोराव इदिनो बुर जा मोननाय खोनायो आरो ओं।
अ। आरो दैनि बिबाङा जानांगौ खम नांगौ खम नङा होमबा?
औ-औ नोंथां।
औ मानोना आथिखालाव बोथोराबो बेनो जाबाय हो। नांगौ समाव अखा दै मोना जोङो नाहोमबा नांगौ बिबांनि। अखा दै मोना ने।
अखा दै मोना ओं।
बेबायदिखौ नोजोर बोनानै दानि जुगनि जि गोदान माइ।
उम।
बेहाय जोङो खम बिबांनि दैजोंबो जोङो आबादखौ मावनो हायो नाहोमबा नोंथां?
हायो-हायो नोंथां।
औ दा बेफोरबायदि। बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन-गुबुन आबादफोर मावनाय जों नुबावनो हायो नङा होमबा?
औ नोंथां औ नोंथां।
उम। माने बै थास' आबोदखौ माबोरैहाय मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै एदसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां। गिबियावनो जोङो हालेवनानै लाग्रोबाय। टेक्टरजों नोङाबा नांगोलजों जोङो फिननै नोंङा फिनथामसो हालेवना लायोबा मोजां जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो जेलै दंबा जेलै लाबोबाय इदिनो ओमफ्राय
औ।
इखौ माबासो जेनेबा दुइ फुटसो गोजान गोजान नैदा लाइन लाइन जावनानै गायनांगोन आरो जोङो। ओमफ्राय बेखौ जावनानै उम खदालदो जावनानै आ रामसे गायलांबाय आरो दुइ फुट गोजान गोजाननो बिनिफ फ्राय गायखांजोब्बाय जेनेबा इ जेब्ला थास'आ रज'योना एसे होमबाना हाग्रा ए से जागोन नालाय बेखौ जों हा खोनानै होनांगोन आरो खनसे।
औ औ औ।
बिनिफ्राय आरो एसे माबा जाबावोबा हा खोना होबावबाय हाया अखाजों जुदि ज' नोङाबा ओमफ्राय हाग्राफोर जायोबा दानना होबाय आरो हाग्राफोरखौ खाथिफोरजों हाना हो बेबायदिनो साफा बानायनांगौ आरो नोंथां दिथिया था स' जागोन ना होमबानान दा बायदियाव बिबार मोनगोन आरो बिबार फाननानैबो रांखान्थियाव हेफाजाब खालामो आरो रांखान्थि आरजिनो हायो।
उम- उम बेबायदि मावनाय जायो आरोना होमबा थास' आबाद खौ औ-औ। ओ नोंथां जोंना समावबो जानानै फैबाय दानिया ना ओ जोबोद साबायखर थाबाय ओ जाय आयदाखौ लानानै जों दिनै सावरायबाय खोब मोजां जादों होननानै आं सानो आरो मिथियै खायसे बाथ्राखौ जों मिनथिनो मोनबाय।
औ नोंथांनिफ्रायबो मिथियै बाथ्राखौ आंबो मिनथिबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
ओ गोजानाय थाबाय अ बिदिब्ला जोङो लाखिनिसै नङा होमबा नोंथां?
दे नोंथां दे।
औ दे उम।
दे गोजोन्थों।
गोजोन्थों।